हेल' हेल' हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
अ नोंथां
हेल'
हेल' अ अ
औ दासो खोनादों औ
अ नेट्रक इसु नामा
औ नंगौ खोमा हेल'
अ नोंथां बुंनाय
खो औ खोनाबायना?
अ खोनादोंं।
अ मा खबर नोंथां?
दङ मोजांनो
औ
नोंथाङाबो मोजां दङना?
औ मोजाङैनो दं
अ दा मा खालामगासिनो?
आं ओरैनो दङ नै
अ
उम नोंथाङालाय मा खालामदों?
दङ आंबो ओरैनो जिरायना।
अ
गोलोम बोथोरनि बहाबा बेरायनो थांगासिनो दं नामा?
थाङाखै। सानबाबो थांनायानो जाया माथो।
अ सिगांफोर नोंथाङा बबावबा दावबायनो थांदों नामा
आंथ' जेरावबो थांनायानो जायाखै बेरायनायानो जेरावबो थांफेरनाय जाया आङो
जेनेबा ओरैनो कलेजनिफ्राय बा स्कुलनिफ्राय
थांफेरनाय जादों बेनिफ्राय जेरावबो थांफेरखायाखै क्लास इलेभेनाव बैरब कुन्द'आव स्कुलनिफ्राय लांनायमोन बेयाव खनसे लोगोफोरजों ज'मा फोरोंगिरि, लो गोफोर थांनायानो आरो बेनिफ्रायथ' गैया
आंथ' थांनाय बोसोराव थांदोंमोन शिलंआव बा साननि थाखा फाइभ देसनि थाखाय थांदोंमोन बिदि इउनिभारसिटिनिफ्राय
अ मोजाङानो दे
गोबां जायगा बेरायनो बेरायदों बिदिनो एसे नलेजबो मोनबाय
औ
गोजान गोजाननि मानसिफोरबो लोगो मोनबाय
औ शिलंआथ' बेरायनायनि बिराद नटिसनि बिराद फेमास जायगा ना
गोलोम बोथोरनि थाखाय साबसिन जायगा आरो इयो
औ उनाव समफोर मोनबा थांगोन र' आंबो ओरैनोथ' बेहाय थांनो गोसोआ जाबायानो थाखायो एबार मा जायो नायनिर'
औ थांजागोन सम मोनबा बिब्दिनो
औ औ बेरायनांगौबोना बेरायाबा जेबबो माने सम सम बेरायनानैबो गोसोफोरखौ मोजां लाखिनांगौ गोदान जायगा नुयोबा साननाय-हनायफोराबो माने सोलायो आरोना
बिदि दावबायनायनि गेजेरजोंबो गोबां नलेज बुथुम नायो सासे मानसिया
हायो बेथ' सैथो बाथ्रा बे दावबायनायनि गेजेरजों मोजांखौबो बुथुमनो हायो बे गाज्रिखौबो नुगोन नाथाय नों गाज्रिखौबो माने बेखौ आलादा नों दोननांगोन आरोना अ जेब्लायबो मोजांखौल'सो जों नायनांगोन गासैबो जायगायावनो मोजां गाज्रिया थाखायो नालाय
बेखायनो माने दावबायनायावबो जों माखासे गाज्रि बिथिंफोरखौ गारनानै मोजां मोजां बिथिंफोरखौ माने जों सोलोंनानै लानांगौ आरो नोंथाङालाय दावबायनायनि गेजेरजों मा मा सोलोंबोनो हाखो?
आंथ' बिदि गोबां सोलोंनाय जायाखैबाबो इसे सोलोंदों मानो होनबा जोंनि एसियानि भिटोरावनो जेनेबा सब साय जेनेबा क्लिनेस भिलेज होनबाथाय जों मावलेनांगौ खौ होनना मिथियो बेफोरबायदिखौ आं मिथिनो मोन्दों आरो बेयाव थांनायनि गेजेरजों गोदोथ' आङो मिथियामोन जे जोंनि एसियानि गेजेराव माबे मोनसे गामिया साखोन-सिखोनसिन आं बेखौ मिथियाखैमोन आरो माने बेबादि दावबायनायनि गेजेरजोंसो आं माने मिथिदों आरो
अ आं बेखौ मिथिनाया मिथियो सिगांबो आं मिथि नाय लोगो लोगो मबाइलावबो आं सार्च खालामनानै नायदो माबायदि क्लिनेस भिलेस जे होननानैहाय आंबो नायनो बेनिफ्राय आरो आंबो माने बेखौ नायनो बिराद गोसोखा आरो
थेवबो एसे माने जा बादि जानांगौमोन बेबादि जायाखै आरो बेयाव माने मबाइलाव एसे आलादा नुयो आरो गावनि मेगनजों नुनाया एसे आलादा आरो
औ औ बेथ' सैथो बाथ्रा
जों थांबाबो बिदि माने बारा बिदि गिदिंनाय जायाखै बेरायनाय जायाखै खै माने सानसेयावनो बेनिफ्राय गिदिंना फैफोदों ओमफ्राय बेनि उनाव बे ब्रिजावहाय थांदों बे ब्रिजनिफ्राय इथिं सेराबन्जियारिफ्राव गिदिंजोबदों आरो सानबानि थाखाय थांदोंमोन जोङो बिदि इउनिभारसिटिनिफ्राय
औ औ औ बिदि इउनिभारसिटि बा लोगोफोरजों थाङोब्ला माने बांसिन गोजोननायखौ मोननो हायो आरो ना
औ
औ मोनथियैफोरखौ गावजों गाव रायजलायलायनो सेयार खालामलायनो हायो ज' ज' थाङोब्लाथाय
गोबां थांनायमोन जोङो जौसे जननिख्रुइबो बारा दा थांनायनि‌ खोमा
औ बेनिफ्रायलाय आरो मा मा जायगा बेरायबावखो ओरैनो
आंथ' सरलपारायाव थांखांबाय खनसे ओमफ्राय मोनाबिलियावबो थांखांबाय खनसे बिदिनो जों कलेजनिफ्राय थांदोंमोन
अ अ
जों टुइन्टिथ्रियावनो थांनायमोन खोमा
औ आंथ' थांफेरनायानो जायाखै बे भैरब खुन्द'आवबो टु थावजेेन टुइन ओ टुइन्टियाव थांनायानो बेनिफ्रायथ' जेरावबो थांनायानो जाया थाङो मा बुंनो बे आंना मानास हाग्रामाजोंनो नांजोबनाय बे मानास हाग्रामायावनो दासिमबो खनसेबो थांफेराखै माने
औ
दा गुवाहाटिनि गुवाहाटि जायगायावल'सो एरियायावल'सो एसे माने बेरायफ्रामजोबनाय जाबाय आरो खाय आरोना बेनिफ्रायथ' गैखाया थांनायानो जायाखै
नोंथाङालाय गुवाहाटीनि मा मा जायगायाव बेरायखो दासान्दि?
औ गुवाहाटियाव बुंनोब्लाथ' ओरैनो साइन्स मिउजियामाव थांबाय आरो कलाकेत्रआव थांबाय जुआव थांबाय एक'लेण्ड थांबाय आरो दाथ' ओ बुरलुंबुथुरनि ओरैजा सेर सेर बिराद गोदान गोदान पार्क खुलिदोंना बेफोरावबो फ्राय थांजोब बायानो आरो नै दाखालि बावैसो औ बरागावाव मामोन बे बावलायलांबाय मुंखौबो बेयावबो थांखांबाय आरो औ औ बेहायबो थांबाय फ्राय थांजोबबायानो होनजायो आरो ना गुवाहाटि एरियानि जाखिनि एसे फेमास जायगा बेरायनो गोनां बेखौ थांनानै मोजां नाङो आरोना आरो बे दैसा औ बेयावबो थांबाय आं मा होनो कामाखायावबो थांबाय आरो उमा नन्दआवबो थांबाय उमा नन्दआव थांनायाव जोबोद मोजां नांदों माने बुरलुंबुथुर बोथोरनि गेजेर गेजेरजों थांनो माने फार्स टाइम आं लाइफआव जाहाज गाखोनाया बेयावनो आरो
औ औ
औ सानाखैमोन माने आंबो जाहाज गाखोदों मोनगोन लाइफआव बेबायदि सानफ्लाङा मोनाखै आरो ना ओमफ्राय गिनायबो मोनोमोन बिराद आं नाव जाहाज बेफोरखौ बिराद गिनाय मोनो आरो ओमफ्राय बेहाय थांनो खिन्थु गिनाय मोनासै माने बिराद थांनोसो लुुबैबाय थानाय जादों ओमफ्राय
औ
थाङै थुङै थांमारनाय जाबाय आरो थांनानै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों माने नोंथाङाबो थांबाय ना उमानन्दआव
आंथ' गुवाहाटियाव बेरायफेराखै दासान्दि ओरैनो कामाख्यायाव खनसे थांदों बेनि उनाव ए सहिद स्मरकाव थांदों खनसे बेनिफ्राय आङो बे बेबादि बेरायनाय जायाखै
अ
दा गोलोम बोथोर नालाय बांसिन गुवाहाटियावथ' बेरायजायानो
औ बिराद जायगाफोराबो दा बिराद माने साइद साइदावल' एसे एक्सिडेन्टआव बांसिनानो माने मोनामनाय गाज्रि नाङो आरो गारिफोरा जेब्लायबो खारबाय थायो नालाय ज्रि मोनामनाय गेसफोरा बारा आरो
दाथ' गुवाहाटियाव दैबाना जागासिनो दङ
औ बेहायथ' एसे अखा अखा हाब्लानो दै बानाल' जाखायो
बांसिन जासेया आथिखालाव दै बानाया थाब थाबनो खनसे अखा हाबानो दैबाना खनसे अखा हाबानो दैबाना
गासैथिंबो दैया बोहै बोहैख्लायबोनो जायगायानो गैलाना गाससिबो न' लुजोब्बाय माने हा खोयै खोयै गासिबो माने थाग्रा जायगा बानायजोब्बाय गोजौ गोजौ बिल्दिं खालामजोब बाय दंफां लाइफां दानफायनानै बिदिनो माने गासैखौ बो जोंनो खालामनानै लानाय जाबाय आरो ना मानसियानो मानसियानो खालामबाय मानसियानो सहायनांसिगोनबो आरो बेफोरखौ
औ
औ आरोथ' खोनायो दा जेसेखिनि अखा हायो बेनिफ्राय बांसिन गोदोनि समावसो अखा हा बारा हायोमोन ओ नाथाय दा जाखिनि अखा हायो बेयावनो माथो जों बिराद खस्थ'यैसो थानांगौ आरो औ
दाथ' बेबादि आबहावाया बुहुद खहा जाबाय बिफां लाइफां दानफायनाय हाजोफोरखौ खुनाय बे फोरबायदिनि थाखायनो माने दै बाराफोरा बांसिन जासैयो आरो
औ गासैखौबो हाख'र हाला गासैखौबो फ'बजोबनाय जाबायना
औ
बेनिखायनो लामाफोर बानायबा
दैफोरा बोहैलांनो हालिया
ओम
दा नोंथाङालाय बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै मा मिथिगौ?
आंथ' बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला फार्सटावनो जों मख'नांगोन माने अनला ओंख्रि मानो होनबा बे अनलायानो जोंनि गुबै दोरोंखौ हमथानानै लाखिदों आरो नङा होमबा ओ जेरै हाथासुनि होनायावनो अनला ओंख्रि नङाब्लानो माने जोंना हाबायानो हाथासुनि हाबायानो जाया आरो आरो बेजों लोगोसेनो अनलाखौ जोंहा मायाव बाहायबावो जेब्ला न'नि फुजा होगोन अब्ला अनला ओंख्रिया जोंना मेन थाखागोन आरो अनलाजों दाउ आरो थाजों ना थानि बोथोराव बेखायनो फार्सटावनो बर'नि गुबै गाहाय ओंख्रि होनोब्ला आं अनला ओंख्रिखौनो दोनगोन बेनि उनाव जोंहाथ' ओरै थाबाय स'बाय ओंख्रि बे स'बायजों जों मा मा जाफायो जेरै स'बायजों साम', स'बायजों दाउ स'बायजों अमा आथिं आरो गोदोथ' जोंना मा थायोमोननो मैसो बिगुरबो थायोमोननो बै मोसौ मैसोखौ माने माबाबाथाय फुथारबाथाय बिसोरो बिगुर मैसो बिगुरखौ ओ न' अरदाबनि सिदा माने गोजौआव आलायनानै दोनोमोन जाहैदों ओमफाय गोबाव सम बिदिनो जायोमोननो सबायजों जायोमोननो बेफोर आरोना आरो दाथ' गोबां जालां जाबाय स'बाइजों गोदोबो जायोमोन जेनेबा बर'फोरा मैहुर खालामनानै जानो मोजां मोनग्रा नालाय
औ
बे मैहु हुर खालामनायाव बिसोरो बायदिसिना जिब-जुनार माने फुथारनानै लाबोयोमोन बिसोरजोंबो स'बायखौ संनानै जायोमोन दाथ' आरो हाग्रानि जिब-जुनार फुथारनायाबो बन्द' जाबाय नालाय बेफोरखौ जों मावनोबो नाङा आरो जोंहा ओरै दंबावोबा गुबैयै दंबावो नारजि ओंख्रि नार्जिआबोथ' बर'निनो गाहाय मोनसे नारजि नङाब्लानो जोंना माखासे बर'नि माने आसार-खानथि हाबा हुखाफ्रा माने नार्जि ओंख्रि नङाब्लानो जाया आरो जेरै मानसि थैनायाव जोंहा नारजि अरगाराबा सोमोन्दो गारनाय जाया आरो बेनि जेनबा भ'ज जागोन अब्लाबो नारजि ओंख्रिखौ होयो आरो।
औ।
जायखिजाया सोमोन्दो गारनायावनो माने जों नारजिखौ अरगारो आरो नारजि अरगारबासो माने जों सोमोन्दो गारनाय होननानै बर'फोरा फोथायो आरो उम। आरो दङ जोंहा जोंनि सिनायथिखौ दिन्थि हानाय मोनसे जाग्रा बेनो जाबाय नाफाम। नाफामखौ नाफाम होननाय लोगो लोगोथ' बर'फोरा दाइरेक माने उसफिग्रोनांगौ जायो आरोना। हुदायानो माने जोंनि बर'फोरनियावसो बांसिन दं। ट्राइबेलफोरनियावनो दं अब्लाबो माने जों बर'खौनो मख'नांगोन आरो। ओरैबायदि नाफाम बानायनायाव जाबायदि आदबफोर दङ माने बेखौ नायोब्ला बुंनांगोन मा जोंनि बर' सुबुंफोरा एसेबां माने बै समावनो माबायदि साननायजों बेफोरबायदि जा खौ बानायदों थिनानैबो दोननानै उन समाव जादों। बेफोरबायदि माने साननायफोरा आदबफोरा माने बिराद जौगा थाखोनि बुंनांगोन आरोना।
औ
उम उम बिफोरनो आं बेफोरखौनो मेनलि माने बर'नि औ
दा नोंथाङालाय बेफोरखौ संनो रोंगोना रोङा?
संनोथ' गावनि जानोखौ रोंगौ खिन्थु जाबायदि गोदोनि बर' आइजोफोरा बा बर' मानसिफोरा जाबायदि टेस्ट लानानै सङोमोन बेबायदि आं संनो रोङा। आं बेखौ सिमान लाखायो नाथाय दाथ' संनायफोरा एसे टेस्टफोरानो आलादा आलादा जाजोबबाय बिदिसो जायो खोमा आंनिया। आं संफेरबाय आरोना संनाया। औ नोंथाङालाय मा मा ओंख्रि संनो संनो रोङो बा संफेरबाय?
आंथ' गासै ओंख्रिखौबो संनो रोंजोबखागौ जेरै अनला सबाइजों दाउ नारजि नारजिजों ना ओमफ्राय नाफाम गासैखौबो रोंजोबगौ।
औ रोंनायानो रोंनायाबो मोजां आंबो रोंगौ रोंनाया। अब्लाबो माने गावनि संनायखौनो एसे माने दाउत दं आरोना। पारफेक्ट जाया जाया मोनो आरो।
बिदि संनाय खावनायखौ गाव गोसो होनानै संबाथाय गोथाव जायो आरो गाव गोसो होनानै सङाबाथाय माने ओंख्रिया एसे थावनाय मोना आरो।
औ बेबो
नाफामखौथ' जों मालाबा बाथोन हिसाबैबो जायो मालाबा एसे बिदै होनानैबो जायो। मालाबा एसे थास' बिथ'राइफोरजोंबो एसे लगायदेरनानै जायो। माने गासैबो ओंख्रियावनो नाफामखौ होनाय जायो आरो।
औ मोदोमनायाबो मोजांना बेनि
औ नारजिजोंबो जब जब बानायना जायो
औ
बिदिनो गंगार दुन्दिया होनानै दुन्दिया होनानै ओमफ्राय मैथाजोंबो होना जायो आरो
औ नोंथां जोंना समा जाबाय नामा?
औ
औ
दे होनबा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ जागोन दे नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ दे